नोंथां खोनादोंना खोनादोंना नोंथाङा औ मा खालामदों नोंथाङालाय मा खालामदों नोंथाङा अ नोंथांजों। थाङा एसे फैबा नोंसोर नोंथांजों मा मोनसे टपिक रायज्लायनो सानदोंमोन आङो। सो-सावरायनो हागोन ना? औ ओ टपिकआ जादों ओ बर' हारिनि ओ गोदो गोदायनिफ्राय रायजो जानानै दासिमहालागै माबायदि सोलायबोनाय नुदों नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा जोंहा औ औ दा जोंहा बर' बेफोरनि रायजो जानाय होनोब्ला जों जोंहा गोदोयो जेनेबा हाग्रा बंग्रा ओ हाग्रा बंग्रायावसो रायजो जायोमोन आरो। औ दा जेनबा जों हादान सिफायनानै जोङो हाग्रा बंग्रा बेफोरनो हाजो गुदि गुदि जोंहा थानायखौ जोङो नुबोयो आरो मोनथिबोयो। मोनथिनो मोनो आरो जेनेबा दा गोदोनि समाव जोंहा बिदिनो माखासे गोबां जेंनायाव जों गोग्लैनांगौ जायोमोन आरो जेरै जोंहा न' लुनाय बिदिनो जोंहा न' बांफोरखौ जाहा थिंनि लुवामोन। जेराव जोङो इन्जुरनि इनजुरनिनो बानायनानै जोङो हानि न'आव जों थानाय जायोमोन आरो जेरै जोंहा गोजौआव उखुमखुखौ जोङो ओ थुरि बिदिनो खासि बेफोरबायदिनो हानानै जोङो औ जोंहा थोखौ बेफोरबायदि नाराफोरजों जोङो लुनायखौ जों नुनो मोनो आरो द जोंहा गोबां जेनेबा दायो सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो। जों बाज दायो बुंनो थाङोब्ला गोबां जोंहा सोलोंथाइ बिथिंफोरावबो एसे दावगानायखौ नुनो मोनबाय। जेनबा गोदोनि समावथ' सोलोंथाइ बि-सोलोंथ न'खरावथ' ओ जोंहा दावगानाया जोंना गैयामोन जोबोद खममोन आरो। जेरै जोंहा औ फरायसालि खाथि खालायाव गैयामोन आरो जेनेबा गोजान गोजानाव दङमोन। दा बेबायदि जों हा मिलायनि थाखाय गोबां जेंना मोनो आरो बिदि बिदिनो जोंहा साइकेल गैया जेनेबा बिदिनो गारि घरा गैया जों हथा मेला फोरनि थाखायबो गोबां जेंनायाव गोग्लैनायमोन आरो दा बिनि थाखायनो जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखायबो दहा रां रुफा गैया सि थाखायबो रां रुफा रां रुफानि गोनांथि जायो नालाय दा बेफोरनि जाहनाव जोंहा बर'फोरा माखासे फरायनायफोराव सोलोंथाइ लानायाव जोंहा गोबां गो गोग्लैसोनानै दंमोन आरो
औ जानाय लोंनायनि थाखायबो गोबां खस्थ' जायोमोन आरो
जोंहा सोलोंथाइ बिथिंफ्राव जोंहा गोबां एसे दावगानायखौ जों नुनो मोनबाय दायो जेनेबाबो जोंहा दा आरो बिदिनो गामि खफाफोराबो जोंहा एसे मोजाङै जेनेबा साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनायखौ जों नुनो मोनबाय दा गोदोनि समाव जोंहा जेनेबा थुरि बिदिनो माबाफोरनि सोलाय जोंहा दायो थिं न' जोङो लुनो हानायखौ जोङो नुनो मोनबाय नाथाय खायफा खायफा जायगायाव दासिमबो दङ होननानै जों मिथिनो मोनो नाथाय जोङो दा जोंनि गामियाव माबायदि जेनेबा जों गामिनि हाल साल जेनेबा बेफोरखौ जों एसे खोन्थानोसै आङो जेनेबा गोदोनि समाव जोंनि गामियाव होनोब्ला जोङो गोबां सोलोंथाइ लानाय सोलोंथाइ लानाय माबाफोरा जेनेबा एसे खमानार सुबुंफोरा दा जोङो एसे बांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय जेनेबा जोंहा दा सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां दावगायाब्लानो जोंहा दा सासे मुल्यग गैयै बायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेनेबा सासे सुबुङा जेनेबा संसार जान्थायाव ज नांगौ जेनेबा जोंहा सोलोंथाइखौबो नांथारगौ आरो सोलोंथाइ गैयाब्लानो जोंहा जिउआव खाना होननाय बायदि जोङो बुंनो हायो आरो आजिखालि दा बेफोरबायदिनो जोंहा सोलोंथाइ थायोब्लासो जोंहा गामिया जौगायो नालाय दा बेबायदिनो जोंहा सोलोंथाइखौ लानाया गोनांथार आरो दा गोदोनि समाव जोंहा बेफोरबायदिनो दाउ अमाफोरखौबो गोबां फिसियोमोन आरो जेनेबा नाथाय दायो एसे खमायलायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जेनेबा गामि ओनसोलफोराव जेनेबा बेहा माखासे बै जायगाफोरनि थाखायबो जोंहा प्रब्लेम जाहैबाय जेनेबा एसे जोंहा दायो गोदोथ' गुवार गुवार फोथारफोर जेनेबा खाबायनो थाखाय मोसौ मोसो बोरमा बेबायदिखौ जोंहा खालामलाबायनो थाखाय गोबां गुवार गुवार फोथार थायोमोन नाथाय आथिखालाव जेनेबा सुबुं अनसिमा बांबोननायनि जाउनाव जोंहा बेफोरो फोथारफोरा सुबुंनि न' आरि लुनायफोरजोंनो जोंहा दा बुंफबनो हमनायसै आरो दा जायनि जाउनाव जोङो दायो औ दा जायनि जाउनाव जोङो मोसौ मोसा जेनेबा फिनो थाखायबो जोंहा एसे प्रब्लेमाव गोलैनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा नोंथांनि थं माबायदि माबायदिहाय जेनेबा गोदोनिफ्राय थासिम माबायदि सोलायनाय फैगोन नोंथांमोननि गामिया एसे फोरमायनो हागोन नामा
हागोन दोन जोंनि गामियाव गोदोनिफ्रायनो माने गोबां सोलायबोनायखौ आं नुबोबाय गोदोनि दिनाव जोंनि गामियावहाय दंमोन बेफोर दा गोदोनि दिनावहाय दंमोन जेरै थुरिनि न' थुरिनि न' इन्जुर औवाजों हेबनाय बा रायदोंेंजों हेबनाय न' आरो उखु मुदाखौ होयोमोन जेरै थुरिनि न' नारा आरो थोखौ बिलाइ बेफोरबायदिखौ होयोमोन आरो दानि दानि मुगानि बायदि जेरै स्रां स्रां लाइन बिल बायदि बायदि कारेन बेफोरबायदि गैयामोन गोदोनि समाव दङमोन बाथि बाथि बाथियाव जोङो केरासिन आरो फाथोखौ सेबनानै सोयोमोन सोनानै जोङो सुखाङोमोन आरो मम मम लेम मम लेम बेफोरबायदि दङमोन बेफोरबायदिखौ जोङो दायो गोबां सोलायनाय नुबोबाय आरो गोदोनि रायजो जानायफोरावहाय जोङो गामि गफा गफा ज' ज' न'खर न'खर मावनाय दांनायफ्रावहाय ज' ज' मुखुब जालाय लायोमोन जेरै- सावरि जानाय माबा मोनसे खामानि मावनो थायोब्ला ज' ज' गामिनि सावरि लिंलायनानै ज' ज' खामानिखौ मावलायनानै होयोमोन आरो बेफोर सावरि जानायफोरावहाय ज' ज'यै जुमाय बेदर आखाइ ओंखाम बायदि जयै सोरगिदिंयै जायोमोन गोदोनि समाव आरो ओ बर'नि गामि गफा गफा गोबां मोसौ बोरमाफोरबायदि लावखार बेफोरबायदि थायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिया गैलिया गोबां सोलायनाय नुबोबाय आरो दानि जुगावहाय गोबां गारि मथर बाइक साइकेल बायदिफोरखौ गोबां सोलायनाय नुबोबाय गोदोनि समावहाय बेफोरबायदि जेबो गारि मथर साइकेल मटर साइकेल बेफोरबायदि गैयामोन थाबाय थाबायनो जोंङो हााइ हान्थाामेला बाजार बायदिफोरावहाय जोङो थांनो गोनां जायोमोन आरो गोदोनि समावहाय जानाय लोंनायाव गोबां खस्थ' खालामनायनि गेजेरजोंसो जोंङो बोथिसे ओंखामखौ जानो हायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिखौ जोंङो गोबां सोलायनाय नुबोदों दानि मुगायाव जोंङो गामि गफा गफा गोबां मोजां मोजां न' जेरै इथानि न' थाइल्स बायदि बायदि थिंस थिं सार्ट बेफोरबायदिखौ सार्ट लुनाय बेफोरबायदिखौ जोंङो गोबां मोजां मोजां रोखोमनि न' आरो बेफोरबायदिखौ जोंङो नुबोदों आरो लामा सामाफ्राबो गोदोनि समावहाय मोजां गैयामोन हाखर हाला हाब्रु दैब्रु जानानै गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो हान्थिलांनांगौ जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय लामा सामाफोराबो गोबां मोजां मोजां साफा जानो हमबोबाय जोंङो ओ गोदोनि आसामावबो बेमार आजार जायोब्ला खाथियावहाय जोंङो मेडिकेल हस्पिटाल बायदिफोर गैयामोन बेफोरबायदिनि थाखाय जोंङो गोबां गोजान गोजान खस्थ'नि गेजेरजोंहाय बाइक साइकेल आहान हान्थाामेला गैयालासिनो गोबां थाबाय थाबायनायनि गेजेरजोंहाय थाबायनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बेफोरबायदि बेमार आजार जायोब्ला हस्पिटाल बायदिफ्राव लांनो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लांनो हायोमोन आरो मोनसे समाव जेब्ला बर' हारिया गोबां जेंना जेंसिनि गेजेरजोंहाय बेलेगनि आथिं सिङाव थांनो गोनां जादोंमोन औ ओम इंराजफोरनि आ गेजेराव थांनो गोनां जादों
औ
औ नोंथांङा नोंसिनि हालामाव माबायदि सोलायनाय नुबोदों एसे खोन्थानानै होदो नोंथांङा
दा जेनेबा गोदोनि समाव जोंहा गोबां गोदोनि समावनो जेनेबा मावनाय दांनायथ' गोबां जमा जमाामोन आरो नाथाय दायो बे ओ बिदि खौसेथि बिलाइखौ जों नुनो मोनस जेनेबा जोंहा गोदान समाव सावरि बादालि जानाय बिदिनो फुख्रि जावनाय जेनबा न लाबनाय जेनेबा थुरि इदिनो सोलायनाय आरो जेनेबा बेफोरबायदिनो न खा फ्रानाय जेनेबा बन लायनाय बन सिननाय बिदिनो बिदिनो मारा होनाय ओहम आरो बिदिनो गोबां जेनेबा ओ माइ गायनाय मावनाय दांनायफ्राव जोबोद जेनेबा खौसेथि जोंङो जेनेबा मावलायलायनायखौ जों नुयोमोन जेरयाव जिहेथु जोंहा बे समाव जोंहा थाखा फैसानि जेनेबा रां रुफानि जा बिदि जेबो माबा गैयामोन जेनेबा होनाय लालायनायनि नाथाय दानि जाउनाव जोङो दानि दिनावहाय जोंङो दा जोंहा रां रुप फा गैयाब्लानो जेनेबा मोनसेबो खामानिखौनो जोंङो
मावफुं हाला मावफुं हाला औ
दा जोंहा बै समाव जोंहा आ खौसे खौसेयै जोंओ मा जोंहा रां रुफानि जेबो बेफोराव सा रां रुप रुफानि सायाव जो जेबो सोनारालासे जोङो ज' ज' मावलायनानै अनलायनायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। नाथाय दानि समाव बेफोरो जेनेबा खम जालां नायखौ जों नुनो मोनबाय। जेरै जोंहा दा ओ मोनसे खामानि मावनोब्लाबो जोंहा हाजिरा नङाबानो जाया जेनेबा। दा जोङो मोनसे खामानिखौ जेनेबा जोङो हारसिङैबोथ मावनो हाया। दा बेफोरावनो जोंहा माखासे गोबां अनलायनायफोरा जेनेबा खमायलादों बेखौ जों नुनो मोनसै आरो। दा नाथाय जोंहा ओ पअनलायनाय थायोब्ला खौसेथि थायोब्ला जे जोंहा माने गुबुना जोंखौ जेनेबा जोंखौ नारसिननो हानाय नङा आरो। दा जोङो गोदोनि बायदिनो जेनेबा सोलियो। नांगौखौ जों आं लुबैयो जेनेबा। दायो जेनेबा नोंथाङा आंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय जेने बा नोंथांजों बेफोरबायदि माखासे गोदोनिफ्राय ओ गोदोनि ओमफ्राय दासिमाव माबायदि सो लायनाय लाबोखो बेफोरनि सायाव माखासे सावरायलायनानै
औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। दे गोजोननाय मोनबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय।